खोनादोंना नोंथां औ औ औ औ।
दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन एबा मिथिनो नागिरदोंमोन।
औ औ।
नोंथांङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां।
अह। दा बिदिब्ला जोंहा आयदायानो जाहैबाय जे जों बयबो मिथिखागौ दि आसामाव नो बुहुमनि बयनिख्रुइबो साहा आबादा जायो
औ औ
बे साहा आबादा माबोरै जाजेननाय बेब्ला अभेननिफ्राय फैनाय बेफोरखौ जोङो एसे मिथिनो सानदों
औ औ
नामा गुवारै
औ औ ओ आसामनि साहा बागान नङा होमबा
औ औ
जोंहा आसामनि साहा बागान बै साहा आबादखौ मने राम देवन मुंनि सासे गेदेमा सुबुङा बैखौ गायजेनदोंमोन एबा मावग्रोदोंमोन आरो नङा होमबा ओ थारैनो आसामनि हाया जि मोजां एबा हासार गोनां गुन गोनां आरो हायेना बांसिन बेनिखायनो जोंहा आसामाव गोबांथार मोजां गुन गोनां साहाखौ मोननाय जायो बेनिखायनो साहा आबादखौ जायगा जायगा मावनाय जायो दायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आसामाव आसामनिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जि दुमनिनि साहा बागान बैनि बागै फंनैसो बुंनो नागिरदों आङो
औ
थि हिसाबै दुमनिनि जि साहा बागान बियो जोबोर गुवार बिगा हाजों बुं हमनानै थानाय बैयाव गोबां हाजार हाजार साहा बागाननि लाइफां दं बैफोरनि साहा साहा बिलाइखौनो ओ खानानै सुबुंफोरा खानानै जि फेक्ट'रियाव बेखौनो साहा बानायनानै बैफोरखौनो आसामनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दै फिथाइ हरोब्ला बेयो ओ मुंदांखा जाहैयो जोंनि आसामाबो मुंदांखा नाम मोनो मानो होनोब्ला जोंहा आसामनि गासै साहाया बिलइयानो साहायानो ओ गुन गोनां एबा मोजां साबसिननिसय हामसिन मानो हब्ला आसामनि जि हा बैफोर हाया हासार गोनां जोंहा बे साहा बागान बै बेफोर साहा बागानावनो गोबां सुबुंनि गोबां निखावरिनि। जे आंखाल एबा जे गावनि आदारखौ सुफुंनो थाखाय आदार जानायखौ सुफुंनो थाखाय बैफोरावनो खामानि मावनानै थाइसे थाइनै रांखावरि आरजिनानै बैफोर रांखान्थियारि ओ मुलाम्फा जायो बैफोर साहा बागाननि थाखायनो आरो बैफोर साहा बागाना आसामनि सुबुंफोरनि थाखायनो ओ‌ मोजां एबा जौगाथाय लाबोयो। मानो होनोब्ला जोंहा आसामनि सुबुंफोरा ओ गोग्लैसोनानै थाया एबा ओ गाहाय बि बिबाङाव थाया गोजौ बिबाङाव थायो एबा गोरिब न'खरा ओ मोजां साबसिनसै हामसिं जायो बैफोर हाहा बागान बैफोर साहा बागाननि थाखाय ओ थाखायनो बैफोरो ओ मोजां जायो आरो आसामनि साहा बागान। बायदि आरि जायगाफोराव जोंहा दुमनियावल' नङा गोबां साइ यावबो दं जोंहा उदालगुरि यावबो गंसे दं बैफोर उदालगुरि यावबो ओ जोंहा उदालगुरिनि ओ खम बिबांनि जानांगौ ओ जायगाया एसे खम ख'म नुदों आङो बैफोर साहा बागानावबो उदालगुरिनि साहा बागानावबो बैफोरनि साहा बिलाइखौ खाना लांनानै जि गामिनि न' खाथिनि मानसिफोरानो बैयाव खामानि मावनानै थाइसे थाइनै आरजिनाय बैफोर आरजिनानै गावनि आंखालखौ सुफुङो बेयो जोबोद मोजां मोजां।
औ।
औ नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जोंनि आसामाव साहा बागाननि बागै? आसामनि साहा बागाननि बागै?
दा ओ जों मिथिनाय बायदिब्ला
औ।
जे साहाखौथ' गिबियाव इंराजफोरा जोंनि भारत जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बिसोर गिबि गायग्रो जेनदोंमोन
औ।
बिसोरो जों नि जे भारताव जेब्ला सासन खालामनो फैदोंमोन बिसोरो जे बेफार फालांगि खालामनो फैखादोंमोन ना औ बेवहाय बिसोरो जे साहा बा बिलाइ एबा साहा बागाननि खौ गिबि मावदोंमोन आरो
औ।
औ दा बेनि उनाव जे बिसोरो जेब्ला जोंखौ उदांस्रि मोनो थाङो।
अब्ला बेखौ जे जोंनि भारत नि मानसिफोरानो बे आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ।
दा जे बे बे साहा आबाद साहा बिलाइ
औ
बेनिफ्राय जोंहा जे साफाद जायखौ जों साहायाव होयो बेखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा बे बे बिलाइखौ खानो जे जों गोबां जायगाफोराव नुदों जे बे बिलाइखौ खानो थाखाय जोंहा जे आदिबासि एबा सावथालफोर बेफोरखौ लाबोदोंमोन आरो जे साहा बागाननि खाथि खाथिनि जायगाफोरावबो बेसोरखौ साहा बिलाय खानो दा बिदिनो जोंहा
लांदां
जे नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंहा साहा बागाना जोंनि बाक्सायावबो गोबां दं होननानै
औ
दा बिदिनो जोंहा साहा बागाना बे मोनसे हाजो जायगाफोरावबो दं
लांदां
आरो बैफोराव जे साहा बागानखौ गायोब्ला जोंहा जोबोद समायनाबो नुयो
लांदां
ओ दा बिदिनो जोंहा गोदो जोङो साहा बागानफोराव बेरायनो थाङोब्ला दानि जुगाव जे जोंहा गोदो जे बै साहा आबादाव दै नांगौ जायो बै दैखौ मोननो थाखाय जोंहा दैखौ खर जावनाय नुनो मोनो जे गिदिर गिदिर दैखर गुवार गुवार
औ
बेफोरखौ जोङो जे इंराजफोरा जावना गालांदोंमोन होनना मिथिनो मोनो आरो बबेबा बबेबा जायगायाव दा जोंनि आसामनिफ्रायनो जोंनि भारताव नङा एबा जोंनि खाथि खालाहानि हादोरफोरावबो जोंहा आसामनिफ्रायनो गोबां बिबांनि साहा हाखौ लांनाय जायो आरो
औ औ
औ दा बिदिनो जोंहा साहा बिलाइ गायनो बिदिनो हालेवगोरना लानाय जायो बिदिनो हालेवनानै जे साहानि फुलि बेखौ गायनाय जायो आरो बेखौ खाखांबाथाय खेबसे हाना होनाय जायो आरो बिलाइ बोराइफोरखौ
औ
आरो बिदिनो औ
आसामाव गोबां जिल्लाफोरावनो गोबां गोबां फिसा फिसा एसे साहा बागान बैफोरो बुंफबनाय नुयो आरो आं मिथिनाय बादिब्ला आसामाव गासै दाइनजौ बाजिथानिबो बांसिन साहा बागान। बैफोर साहा बागाना
बुंफुंनानै दङ। जोंहा डिब्रु सेजौ स्निजिनिबो बांसिन फिसा फिसा साहा बागानजों बुंफबनानै दङ। आरो आं मोनथिबावनाय बादिब्ला। जोंहा जरहाटावबो सेजौ थामजिबासो बेनिबो बांसिन जानो हागौ। साहा बागानजों बुंफबनाय दं। जोंहा गोबां जायगायावनो साहा बागान दं गलाघाट, शिबसागर जोंनि बाग सायावबो दङ जोंनि। यावबो दङ गोबां जायगायावनो साहा बागान दं आरो बै साहा बागाना साहानिल' थाखायल' नङा जोंहा बेयाव गोबां समायना र मायना नुथाइबो थायो नुथाइबो नुयो, लोगोसे जेनो जोंहा सुबुंफोरा बैफोर साहा बागानावनो ओ दावबायनानै एबा बेरायनानै गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनाय लोगोसे समायना समायना सावगारिखौ नायहैनाय बेरायदिंनाय बेैफोर बो बै साहा बागाननि थाखाय जोहै जायो साहा बागान थायोब्ला मोजां जायो। लोगोसेनो बैफोराव गोबां साहा बागाननि गेजेर गेजेर गोबां बिफां-लाइफां गिदिर गिदिर बिफां-लाइफां गोदोनि नुफेरि नुफेरि बैफोर साहा बागानावबो नुनो मोनो मानो होनोब्ला बैफोर साहा बागान आव जि आसामनि साहा बागानफोराव गोबां बिबांनि जि बिफां गायनानै संरैखा खालामना दोननाय जायो बेनि खायनो साहा बागान आसामनि साहा बागाना थारैनो मुंदांखाबो। आरो बैफोरावबो गोबां जिब जुनार साहा बागाननि बिफां लाइफांफोराव जिब जुनार फ्रा बाहा लानानै एबा गावनि जिउ खुंनानै थायो नंगौ होयो जोबोद समायना। बेनिखायनो जोंनि आसामनि साहा बागाना साहानि थाखायल' नङा गोबां बेफोरबायदि समायना नुथायनि थाखायबो नाम जादा औ।
दा बिदिब्ला नोंथा जोंहा समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ जागोन नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां। नोंथाङाबो गोबां रोखोमनि। गोबां आयदानि सायाव बुंफोरना होनायनि थाखाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां।
औ।